अ अ औ अ खोनादों दे
औ माने मा खालामगोन जों दायो नोंथाङा
औ बिबारनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नामा नोंथां होमबा
औ दे जागोन औ
अ ए नोंथां नोंथाङा ओरैनो बिबार गायना मोजां मोनोना मोना
आंथ' बिराद माने आंथ' बिराद मोजां मोनखायो माने बिसिनि कालारस बिसिनि गोबां रंफोर ए गोबां बेलेग बेलेगफोर जातफोरनि बिबारफोर आं बिराद माने नायनानै बिराद गोसोआनो गो जोनलाय लायनाय मोनखायो आरो ना
उम उम आंबो मोजां नाङो बिबारफोरखौहाय माने मोजां मोनो आरो गायनानैबो मोजां मोनो आरो माहोनो बिबारखौ बो नुनानै माने फुंफोराव बिदिनो उथिजनानै जेनेबा बिबारखो जेनेबा बारनाय खिलिनाय मोजां नुबाथाय ना माने गोसोख खौहा दुखु जाना थाबाबो माने गोसोखौ बिराद मोजां मोनो आरो
औ नोंथां नालाय फुलफोरलाय गायोना गाया न'फोरावहाय
ओ गायो नोंथां
अ नै जोंहाबो बिदिनो गोबां
उम
माबाफोरनि फुलफोर दं आरोना दा जोंहानि न'आव बिदिनो ओ जेनेबा रस दङ ओमफाय बिदिनो आरो जेसमिन आरो गोबां माने फुलफोर नाम गो माने नाम बुंनो हायिफोर दङ आरोना गोबां
ओ ओ ओ दालाय बे जबा बिबार दंना गैया बे हिबिस्कास
औ औ औ बेफोर बेबो दङ माने जोंहानि लामायाव औ
फुरा मा होनो बिराद भेरा माने खायफाबा माने गुफुर थायो
औ
बबेबा मा कालारनि बे मा होनो बेखौ
दा
गल्डेन कालार निबो थायोना मोनसे येल्ल' टाइपनि अ पिंक कालारबो थायो ओं पिंकआबो मोननै थायो खोमा ना लाइट पिंकबो थानाय नुनो नोदों आङो ओमफ्राय एसे दार्कबो थायो
औ माने गोबां
जेनेबा माबा खालामो ओमफ्राय माने गल नोंनि फेभरेट नों माखौ बांसिन मोजांसिन मोनो बिबार खौ मा माखौ?
आंथ' बांसिन लिलिखौसो मोजां मोनो आरोना। बेखौ माने आं बिराद मोजां मोनो आरोना। औ बिदिनो गोबां जोंनि गामियावबो औ रसाबो बिराद बेबो बिराद बेलेग बेलेग माबाफोरनि दं ना कालारफोरनि रंफोरनि औ
कालारनिबोथ' दं बे रस आ ओं ओं
औ आरो जों जोंनि गामिफोरावबो बिराद गोबां दङ आरोना माने बिदि फुलफोराहाय मानसिफोरा गोबां गायो आरोना बिदि बेलेग बेलेग जाथिफोरनि फुल गायो आरोना जोंना बेदि औ
ओमफ्राय बिदिनो बेथ' बिबार जेनेबा बे बिबार बायदिनो बिफांफोरबोथ' दं जेनेबा स्पाइदार प्लेन मानि प्लेन बे बेफोरखौबोथ' गायनानै मोजां मोनथां मोनो ना नोंथाङाबो बिदि प्लान्टसफोरखौबोहाय बांसिन नोंनि बा ओ नोंनि मोजां माने फेभरेट हबिया मा होमबा गार्देनिंयानो ना नोंनाबो? माने बिबार गायनायानो बियानो
औ गार्डननिं माने बिदि बिबार गायनायाबोथ' माने बिराद माने आं बिराद माने गायनो लुबैनाय बिदि दं आरोना माने गोबां गायनो लुुबैयो माने समायना नुनायनि थाखाय समायमा समायना नुयोोनाङा जों बेफोरखौ गायनानै
समायना नुयो आरो माने न'आ जियानो न'फोरा माने जियानो जायामोन एसे गोजामानो जा एसे माने बारा मोजाङानो नङानो जा खिन्थु माने बिबार थाबाथाय माने मोजां नुयो आरो गोसोखौबो माने मोजां मोनो आरो नों मालाबा मानि मुदस फोरा एसे अफ जानानै थाबाबो नोङो एसे दुखुफोर इदि जाबाबो लाइक नोङो बिबारफोरखौो नुनानैनो माने निजेनि गोसोखो माने माबानो हायो आरो
औ बिदिनो
थ' दाथ' मा होनो बिबारखौथ' गायबाल' जाया थ' जोथोनबो लान नांगोन नोंथाङा माबनै माबायदि माबायदि जोथोन लायो नों थाङा माने बुंनो हागोन नामा एसे?
आंहा दै लुनाय जायो आरो माने आंहाय नायबाय सम सम नायबाय थायो आरोना माने आरो जुदि गाज्रि बिलाइफोर दंबा एबा बिदिफोर हाग्राफोर रज'देरबायबायबा बेफोरखौबो फुनानै होयो बिदि गोबां माने बिदिनो एसे जोथोन लायो।
ओ जोंथ' जेनेबा बांसिनानो दाथ' बायनानैनो गायनाय जायोना थ' ओरैनो माने न'आव जेनेबा रज'नाय बा न'आव मोननाय बेफोरो बिबारफोरा जेनेबा एस एसेबाबो माने गामि एरियायाव जेनेबा ओरैनो स ओरैनो नरमेलि माने माबानायफोरा बारा जोथोन लायाबाबो माने ओरैनो जायो जेनेबा गेन्दि बिबारफोरानो हमनानै ला। बेफोरखौ माने एसे माबाना होबानो जायो खिन्थु बे बायनाय बिफां जोंथ' बांसिनानो बायखायो नङा होमबा दाना। थ' बेफोरखौ बांसिन जोथोन लाखिनांगो आरो नङा होमबा ना माने एसे। सान्दुं गोसाद्रायावबो दोननो हाया माने बांद्राय सान्दुं नांनाय गायावबो दोननो हाया।
औ बिदिनो हासार गोनां होलायलायनाय बिदि बिबाथाय माने मोजांसिन नुयो आरो ना फुलखो।
बांसिन जायो आ उम हुम।
औ
नोंथाङा मायबा हासारफोर बाहायो नामा बिदिनो मायबा नामफोर बुंनो हागोन नामा बिदि?
बिदिनो ओरैनो जोंहाथ' गोबोरखिफोरखौबो होबाबो थ' हासार जानानै थायोना। बिदिनो खालामनानै औ बिदिनो हासार बानायलाबायनानै एबा जेरावहाय अबेबा फुलाव बांसिन दै नांगौ जायोना बेवबाथाय माने फास्टावहाय दै गोनां जायगायाव गायगोरनानै उनावहाय माने बेखौ गायस स्लायनाय बेफोरबायदि खालामनाय खालामो आरोना आङो।
ओ ओ औ औ मानदे बे जेनेबा बि बिफां फोरा जेनेबा देन्थाजोंनो जेनेबा बे जोंनो माने जायो बेखौहाय माने बिदि खालामबाथाय माबा जायो आरो ओ
औ।
नंगौ बेबो।
उम दा जोंना रसखौबोथ' देन्था गायबानोथ' बेयो रस जलाङो आरो औ आरो गोबां बिबारफोर दङ जेआ देन्थाजोंनो औ।
देन्थाजोंनो जायो जबा बिबाराबो।
औ। ओमफाय दा माने औ दानिया जोंहाय माने बिबारफोरखौहाय जो जोथोन लानानै गायबाय थाबासो जोंना बिबारा माने थांनानै थागोन ना नहलेबा गोबां दा थ' सिगांथ' बांसिन बिनिफ्राय बांसिन बिबारफोर नुनो मोनोमोन नाथाय दासो बिबारफोरानो गैला बेयो खम जालांनाय बिदिबो जालांबाय नालाय।
ओं खायसेफोरा उम माने जोंनि सरास सनस्रा रज'ग्रा बिबारफोरा माने बुहुत खम जालांबाय आरो बे नै उम हम आं मोनसे बाथ्रा बुंनि मा होनो बे फुख्रिफोराव जे बे वाटार लिलि थब्ल' बिबार ना मा होनो बेखौहाय बर'आव नैबेबो माने एक्सटिम जानो हमबाय आरो ना आगोल माने बांसिन फुरा माने इदि दा विन माने दैज्लां बोथोर जाबाथाय सामार सिजोनाव माने बिदिखो माने बांसिन फुख्रिफोराव बिद जे नुनो मोनोमोन आरो ना। खो दा माने बुहुत खम जाबाय आरो ना। ओमफाय मेथुखाफोराबो बेफोरबो माने बहुद खम जाबोनो हमबाय आरो दाना।
औ बांसिनखौ दाना जों नुनो मोनला सोरनावबा सोरनावबा ल'सो नुसैना बिदि जालांबाय आरो औ
बिबाराथ' मानसिनि था फाय मोजाङानो माने मानसिखो हेल्पफुलबो खामो खायसे खायसे बे बिबारनि आबाद मावनानैनो गावनि जिउखौबो खायसेफोरा सुंथानानै दं। ओमफाय बिबारजोंनो बहुद माने बुस्थु बानायनाय नुनो मोनो जेरै जों इउस खामबाय थानाय पारफिउमफोराबो बिबारनि फ्रायनो बानायनाय आरो खायसे खायसे जों लाग्रा क्रिमफोराबो पाउदारस फोराबो लाइक माय मायबि बे रुम फ्रेसनार फोराबोथ' बिदिनो माने एद खालामनाय थाया नङा होमबा बिदिनो थायो। ओमफ्राय नोंथाङा बे अपराजिता बिबारखौ मिथिगो ना अपराजिता अ बिजि मानलायो बिफाङा जि
अ अ
अ बेनि वाइट कालार बोदि दं मा होनो इंलिस आ माबा होनो बाटार फ्लाय पि होनो। नोंसिथि नोंसिनि थिं बेलेग होनो खोमा बेखौहाय माने औ अ ब्लु कालारनि जायो। बेयो ओमफ्राय मानलायो आरो ना बिफाङा बिदि
अ अ एसे गेजेराव गोसोम जाफायो नामा?
गोसोम माने येल' टाइफनि
अ ओमफ्राय दार्क ब्लुथार नामा?
अ डार्क ब्लुथार ओं
अ औ आतसा
ओमफाय बिलाइ बिबारनि एसे बिजौथिं माने ओरै माबा थायो आरोना बोरैबा इदि जेनेबा ए जबाफोरनाव जेरैबायदि थाया होमबा सिङाव जेनेबा प्राउन बायदि थायोना इनियावबो इदि थायो
अ आदसा
बिबारा गोलाव लाव लै नोंथाङा नुफेराखैना होमबा? माने बेनिफ्रायबो माने बेनिफ्रायबो माने मोनसे माने ओ बे गोदोर गोदोर हटेलफोराव माने बेनिफ्राय माने साहा बानायनाय जायो आरो ना। बेयो माने हेल्थनि थाखाय बुहुत मोजां आरोना बेयो थ'
माने बेनि बेनि माबायाबो बुहुद माने बेबो माने बुहुद माने माबा आरोना लाइक ओ मा होनो बेसेन गोसा आरोना बेबो माने
दा बेफोरखौ माने जों बांसिनानो बिराद माने मानसिफोरा आ बे आबाद मावनानै माने फुल गायनायफोरजोंनो बिराद मानसिफोराबो खामायनो हायोना जों गोबां फैसा खामायनो हायो बिदि औ मानखि
माने मानसिफोरा बारा मिथिया बाट बेलेग साइडफोराव जेनेबा साउथ इन साइद फोराव बेलेकफोराव बेलेग का-कान्ट्रिफोरावहाय बेफोर खौ बुद खामो ओ ओरैनो थबावथ' ओ ओं माने बुहुत इदिनो प्लेन एरियाफोराव जेनेबा बुहुत इदिनो गार्देन फोर बानायनाय नुनो मोनो आरो जेनेबा बिदिल' नङा माने बिदि मोनसेल' भेराइटिनि बिबार नङा बहुतथा भेराइटिनि बिबार बिदिनो गायनानै दोनो आरो। ना
औ
औ
बिदिनो गोबां माने जोंहा
अ
मोदोमनायाबो बिराद गोथाव मोदोमो खायसे फुलाहाय आरो बिदिनो गोबाङावनो इउस जायो नालाय ओंखायनो फैसाफोरखौबो बिराद माने जों गायनानै खामायनो हायो आरोना।
औ औ माथो जेबो नङा र' ओमफ्राय बेनि उनावबो दादा फैदों बेनि उनावबो आरो नोंथाङाबो बुंदोलाय मा मा बिबार आरोबाव मायबा नुबाव दोबा।
बिदिनो नोंसोरो माने मोनसे बिदिनो बेलेग जायगायाव नथ इस्टआव आरो ना नर्थ इस्ट जायगायावहाय मोनसेयाव मोनसे जायगा। बेयावहाय माने मोनसे फुल दं आर ना। बेखौ मा बुङोमोन? आं माने मोजाङै मिथिया नाथाय बे फुलाव माने राननो रोङा आर ना माने रान रानानो माने गोरान बायदि नाथाय रानखायानो आर ना। बेखौबो गोबां माने बुके बुके फोरावहाय माने इउस खालामो आरो ना बांसिन बेखौहाय।
अ अ मा बिबारखौ होनदों?
माने बेखौहाय दायो जोंनि आसामफोराव बिदियाव मोना आरोना बेखौहाय ओ गुबुन गुबुन जायगा नागालेण्ड बेफोराव मोनो आरोना जों बे खौहाय माने बेहाय गोरान गोरान जायो आरो ना
अ
गोरान बेखौहाय बांसिन मानसियानो मिथिया आरोना नाथाय बेखौ बिराद मानसिफ्रा बुकेट बानायो आरो ना।